हेलौ
उम
खोनादों ने?
गो गोजोन औ खोनादों गोजोन मोनाबिलि
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोननाय गोजोन हामलायबाय
दानिया जों मा होनो गोलोम बोथोरनि जिरायनाय समनि सायाव फंनैसो रायजलायनोसै नामा सावरायनोसै नामा
औ - औ दे जों सावराय जों जागायजेननोसै नोंथांङा रायलाजेग्रोदो
औ मा होनो जोंङो दै गोलोम बोथोरनि जिरायनाय सम होननानै बुंङोब्ला मा होनो जायनाखि जोंङो बोसोरावहाय खेबसे जिरायनाय जायो आरोोना बोसोराव खेबसे मोननाय जायो आरो जायनाखि मा होनो जेब्लानाखि गथ'फ्रा मा होनो स्कुलनिफ्राय गोबाव सम मा होनो आनजाद जोबनायनि उनावहाय जिरायनायनि थाखाय सम मोनो आरो ओमफ्राय बे समावहाय मा जायो गथ'फ्रा मा होनो जिरायनो सम मोन मोनो खेला गेलेनो सम मोनो आरो मा जाबावो गावसिरनि आलासिफोरनावहाय आलासि जाहैनो सम मोननाय जायो ओमफ्राय आरो लोगोसे मा होनो न'खरनि मानसिफोरजोंहाय मोजां सम थानो मोननाय जायो आरो
औ -औ
दैज्लां गोलोम बोथोरनि मा होनो जिरायनाय समावहाय जों गोबां मा होनो मोजां मोजां गियानफोरबो जों सोलोंनानै लानो हायो आरोना जायनाखि जों मा खालामनो हायो गथ'फ्रा गोबां रोखोमनि बिजाब फरायनो हायो गावसोरनि माखासे हुदाफोरखौ बारायनानै लानो हायो ओमफ्राय आरो मा जाबावो सावगारि आखिनो सोलोंनो हायो आरो गान बायदिसिना आरो मा होनो कम्पिउटारनि माखासे मा होनो रोंगौथिफोरखौबो सोलोंनानै लानो हायो आरो दा बे समावनो ओमफ्राय आरो माखासे न'खरफोराहाय मा खालामो माखासे न'खरफोराहाय बे गोलोम बोथोरनि जिरायनाय समावहाय गुबुन गुबुन जायगा फोराव मा होनो बेरायनो थांङो आरो जेरै हाजो जायगा दैमासे आरो बेजों लोगोसे माखासे ज जारिमिन बे जायगाफोर बेफोरावहाय बिसोरखौ मा होनो बेरायनानै रंजाहैनाय नुनो मोननि आरो ओमफ्राय होनब्ला हब्लाबो जों मा होनो मा बुंनो हायो बे गोलोम बोथोरनि जिरायनाय समखौहाय जोंङो मा होनदों रंजानो आरो मा होनो जिरायनो थाखाय होननानै जों बुंबा बुंनो हायो आरोना जिरायनो सम मा होनो देलाय नोंथांङा फंनैसो होनदो नामा
औ- औ मोनदांनायाव बे गोलोम बोथोरनि जिरायनाय सम बेखौ बे एके फरायसाफोरनि थाखाय होनाय जायो आरो फरायसाफोरनि थाखाय जेमज्ञब्लानाखि फरायसाफोरा बोसोर सोरनि दाननि जागायजेननायनिफ्राय लानानै सोलोंनो गोबां थांलाय फैलाय स्कुलाव फरायसालियाव थांङो सोलोंङो बेनिफ्राय जेब्ला द' दानारि आनजाद जबो बिहेकै जुलाइ दानाव बिथांमोननो जिरायनायनि मोनसे से होयो आरो मानो होनना बुंङोब्ला बे जुलाइ दानावहाय बुहुमनि बिथोराव माने जोंनि आसामाव जोंनि भारताव आरो गरमसिन जायो जिहेतु बेवहायनो फरायसाफोरनिलागै बे दानाव जिरायनो थाखाय मोनसे खाबु होयो आरो सम होयो आरो बे खाबुखौ लानानैनो गोबां फरायसाफोरा बेबायदिनो गावनि गोसो जानायफोरखौ खालामो सोरबाया बे बेबायदिनो गावनि न'खरफोरनियाव बाय बाहागिफोरनियाव थांनानै बेबायदिनो आलासिफोरखौ जाहैयो सोरबाया गोजान गोजान नायथावना नायथावना जायगाफोर दङ बेवहाय बेरायहैयो आरो सोरबाया बेबायदिनो मा होनना बुंगोन बेखौ गेलेनाय बादायनाय फोराव बाहागो लायो बेफोरबायाददिफोरखौ जोङो नुनो मोना आरो आंनि नोजोरथिंनिफ्राय बे गोलोम बोथोरनि जिरायनाय समा आदोब फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे आदोब गोनांथार सम मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोन मोनादाननि बोसोरनि जागायजेननायनिफ्रायनो फरायसालियाव जि मा होनो फराफोर दङ बेयावनो बिथांमोना नांथाबनानै थानो गोनां जायो जेब्ला फुङाव सिखारो फुङाव सिखारबाबो बि फ्राय सिखारनानै ब्रास खालामनानै बिथांमोना स्टाडि खालामनो गोनां जायो फरायनो गोनां जायो आरो जाखां लोखां दुगै सकुलाव थांनो फरायसालियाव थांनो गोनां जायो थांनानै आरो फरायसालिनिफ्राय फैनानै आरो न'आव फैनानै उन्दुनायनि सिगां बे फराखौनो बिथांमोना नायफिननो गोनां जायो मुथथे बिथांमोननि जिबनाव बेनो जागायजेनबाय थायो बेनो गिदिंथिंबाय थायो आरो बिथांमोना सम गैया बेलेक खामानि मावनो थाखाय बेखायनो बे गोलोम बोथोरनि जिरायनायनि जि सम बिथांमोननो गावसोरनि माखासे गोसो जानायफोरखौ खौ खालामनो थाखाय बेफोरखौ नांगौ जानानै फैयो आरो नाथाय बेजों लोगोसे बे गोलोम बोथोरनि जिरायनाय सम मोनदों होननानै बिथांमोना गावसोरनि गोसो बायदि बाहायालासेनो माखासे समायाव माखासे मा होनना बुंगोन बेखौ मोजां गुनफोरखौ बिथांमोना सोलोंना लानाया मोजां होननानै आं सानो आरो
माखासेयाथ' गोलोम बोथोरनि जिरायनाय सम मोनबाय होननानै न'आवनो थानानै गेलेथिंबाय थायो सोरबाया गावनि फरायनांगौखौ फरायनाया जोब्बाय बेफोरबायदि साननानै गारनानै दोनो आरो आं नि नोजोराव नुनायाव आरो बेवहाय बेफोरबायदि खालामालासिनो जि गोलोम बोथोर बोथोरनि जिरायनायनि जि सम मोनदों जि खाबु मोनदों बेहाय माखासे मोजां समफोरखौ बारहोनो नांगौ आरो जेरै गावनि बिमा बिफाजों लोगोसे सम बारहायजों लोगोसे गावनि बाहाय बाहागोफोराव थांनायजों लोगोसे सम बोथोरखौ लानानै माने न'आवनो थानानै माखासे खेला दधुलाफोरखौ गेलेनायफोरखौ मोजाङै गेलेनानै सोलोंनांगौ आरो दायो माहोनना बुङोब्ला खेला गेलेनायनि गेजेरजोंबो गोबाङा बेबायदिनो सार्टिफिकेट मोननायनि गेजेरजों बेबायदिनो साख्रि बाख्रि मोननायाव सहाय जायो आरो खेला गेलेनायनि गेजेरजोंनो गोबाङा न'खरफोरबो सालायदों आरो बेवखाय बे जोंनियाव बेहेकै जेब्लानाखि गोलोम बोथोरनि जिरायनायनि सम होयो अब्ला जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोराव बिदि गेलेनायनि बादा फोरोंनाय बेफोरखौ खुंनाय जायो आरो ट्रेनिं केम्प बेखो खुंनाय जायो बेवहाय गोबां फरायसाफोरा बाहागो लानाय फोरखोबो जोङो नुनो मोनदों जायनि थाखाय जायनि गेजेरजों गावनि रोंगौथिफोरखौ दिन्थिनो खाबु मोनदों आरो बेनि गेजेराव गेजेरजोंनो ओ गोजौ थाखोआव बेबायदिनो गेलेनो थाखाय खाबु मोन्दों गिदिर गिदिर मानसिफोरनि सि नाय जानायफोरखो जोङो नुनो मोनदों। दा बेसेबांखिनि खाबुखौ मोननाया जाबाय बाय बे गोलोम बोथोरनि जि जिरायनाय सम बियाव मोजाहै बाहायनो रोंनायखायसो बेसेबांखिनि खाबुखौ मोनदों। मानना बुङो ब्ला गुबुन समफोराव बेफोरखौ दिन्थिनो सोलोंनो माखासे फरायसाफ्रा खाबु मोना। गावनि फरा बिजाबावनो नांथाबना थानायनि थाखाय आरो आंनि नोजोराव बेसेबांखिनिखौ आं नुहुरो आरो। मोजाङै बाहायनायफोरखौ आरो नोंथाङा मा सानफिनो आरो
औ औ मा होनो नोंथांनि बुंनायाथ' नोंथांनि बुंनायाथ' नंगौआनो जेनेबा जादोंआनो ओमफ्राय मा होनो औ जोङो मा होनो हाय मा होनो बेवहाय जेनेबा बे जोंनि जिरायनाय सम रंजानाय सम होननानै बेबायदि खालाम नाङा आरो ना बिसोरो मा खालामनो हायो मा होनो गावसोर नि फरायनायखौ बे समावहाय मा होनो बेलेग समानथियाव लाखिनानै दोननो हायो आरो मा होनो उम मा खालामनो हाबावो बिसोरो गेलेनो हायो ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे मा होनो गावसिर नि सिगांनि फरायखांनाय जोबखांनाय फराफारिफोरखौ बिसोरो नायफिननो हायो आरो आरो ना ओमफ्राय आरो नायफिननो हानायजों लोगोसे ओ बिसोरो उम उम उम नायफिननो हानायजों लोगोसे बिसोरो आरो मा खालामबावनो हायो न'आव थानानै बिस सोरो गावसिनि बिमा बिफाफोरनि मा खासे न'खरनि खामानिफोराव जेरै ओंखाम संनाय ओंख्रि संनाय बेफोर बायदियाव बिसोरो मा होनो हेफाजाब होफानो हायो आरो जायनि जुनै बेफोर बायदि हेफाजाब होनायनि गेजेरजों गेरजोंहाय बिसोरो गाव गावनि रोंगौथिखौहाय बारायनानै लानो हानाय जागोन आरो ओमफ्राय मा होनो ओ जेनेबा ओ जेनेबा मा होनो जोंथ' बुंखादोंमोन मा होनो बे माबायावनो गोलोम बोथोरनि समावनो ओ माखासे गथ' फोरखौ जोङो मा होनदों माखासे जोंहा गोलोम बोथोरनि माखासे स्पिसियेल क्लास स्पिसियेल मा होनो था-थाखो होनायफोर थायो जेरै मा होनो मोसानाय औ मोसानाय आखिनाय, सानस्रिनो सोलोंनाय बेफोर बायदि माखासे मा होनो खौहाय सोलोंनानै लानो हायो आरोना बे समावनो बेनो होनबा बिसोरनि थाखाय साबसिन सम जानानै फैयो आरो
फैयो औ औ
औ बेफोरनो फैयो आरो ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे गथ'फ्राबो खालामनो हायो मेगाजिन्सफोर फरायनो हायो मा होनो ओ औ इन्जुर ओ बिजाबफोर फरायनो हायो ओमफ्राय आरो मा फरायनो हाबावो मा होनो नभेलफोरखौ फरायनो हायो आरो बिनिफ्रायबो सल' बाथ' बायदिसिनाखौ फरायनो हायो आरो जायनि गेजेरजों बिसोरो मा होनो गावसिनि ओ फाखाफोरखौहाय मा होनो माबा खालामनानै लानो हायो आरोना साबसिन खालामनानै लानो हायो आरो आरो मा बुंनो हाबावो जोङो जोबनायावहाय सान मा होनो गोलोम बोथोरनि जिरायनाय समखौहाय जोङो मा होनो बोसोरसेनि मोनसे रंजानाय सम होननानै बुंनो हायो आरोना जायनाखि जोंखौ ओ औ रंजा होयो जिरायहोयो सोलोंहोयो आरो मा होनो गासिबो रों रोङिफोरखौबो जोङो हाजोबाबाबो माखासेखौ सोलोंनानै लानो हायो आरो ओमफ्राय बियो मा खालामो औ औ मा होनो गथ'फोरखौहाय मा खालामो गोदान गोदान जायगाखौहाय बियो मिथिहोयो थांनो गोसो जाहोयो ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे से मा होनो ओ मा गावसिनि मोजां मोननाय बिमा बिफाफोरजों सम था सम थाहोयो बेनो आरो ना गोलोम बोथोरनि ओ जिरायनाय सम होननानै बुङोब्ला आरो दा बेखिनियाव बुंनानै बेखौनो फोजोबनाय जाबाय आरो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम गोजोनथों ओं
ओं गोजोन्थों